औ
अ बिथाङा मा खालामदोंं दा?
बिथां दायो आङो ओरैनोसो दं मानोना दा न'आवहाय गरम बेखायनो आंहाय गामिजों दसे बार जानो फैदों आरो दालाय बिथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो लामायाव दंफैयो आरो गरम आं जोंनि साइद थिंबो बेखायनो माने ओ बिथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओ जानायाथ' जाथ'वाखै बिथां दा आङो एसे बेलासियाव सा लोंनानैनो ओंखारबोनाय गरमखायनो ओंखायनो दासिमबो थांथ'नायानो जायाखै दा दसे थानानैसो ओंखामफोर जाहैनाय जासिगोन दालाय बि
आदसा आंबो जाथ'वाखै। गरमानोखा जोंथिंबो बेनो आं माने बिथाङा दसे समबा आं बिथांजों ओंथि गोनां बा सल'बाथा बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो फोरमायलायनो सानदो आरो।
आदसा आदसा हागोन बिथां जों गावजों गाव फोरमायलायबासो जे जोंहाय गावजों गाव फोरमायलायनानैसो जों मोनथिलायखागोन मानोना जों
औ
गावजों गाव खोन्थालायबासो मोन
औ दा बिथाङा आं जोङो एसे फोरमायग्रोबानो जागोन दे।
आतसा फोरमायग्रोनोबा बिथांजों राय्लायनोबा जों गोबां बाथ्रा दं थेवबाबो आङो मोनसे गुसुं सल'बाथा एबा खानि मोनसे ओंथि गोनां जे जों बेजों मोनथिनो हायो जे जों बोरै साह'सि नां एबा जानो हा जानांगौ आरो। ज बै साह'सि जानो हायो इफोरबायदि रुजुनो नि बिथां बे खाहानियाव सासे हिनजावसा उन्दै बे स्कुल थांग्रा बे गथ'आ गावनि स्कुल बन्द' समावहाय गावनि सानफ्रामबो लामायाव नायै बेयो लामायाव नायनायावहाय मोनसे बारखौहाय सानफ्रामबो मोनसे गोजान
औ
आरो गिबियावनो बे गथ'आ गाव सानोखि हिनजावसा आ मोनसे जायगायाव बेरायगोन जे गोलाव जानांगौ आंहाय नायलांगोन बै जोंना जायगाफ्रा बोरै जोंना बे बुहु
ओ
मा बेखौ होननानै गोबां बाथ्रा सान माने उन्दैबाबो थेवबाबो नाथाय नो मोनना बेयो गथ' उन्दै हिनजावसा आरो बेजों लोगोसे आरो बेहाय बिना बिमाया बेखौ माना होयोखि नोंनि गितानो थांनो मोनथ'वा नोंना दायो सम जाथ'वाखै बुंनानै थेवबाबबो बियो सानफ्रोमबो सानबाय थायो सानबाय थायो आरो बेजों लोगोसे बे लोगोफोर सासे लोगोखौ लोगो हमनानै सोङो जे जोंना जाना जोंनो जायगाफोरा बोरै होननानै ओमफ्राय बे लोगोआ बुंसिगोन आं थ' थांखांनाय आं बासाव थांखांनाय गोबां आङो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै बेरायहैयो बे बेरायनायाव जों आङो नुनो हादोंखि जोंना बे संसारा बिराद समायना नायनो समायना बेजों नायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों होननानै ओंखायनो बे गथ'नाव बांसिन साननाय फैसिनदोंखि आङो बेरायहैगोन होननानै आरो बेजों लोगोसे बेहाय सामफ्रामबो बेरायफुंजानि सिथ्ला सिबफैनानै बे लामायाव थांनाय बासखौ नुनानै सानबायखि आं सानसे समाव थांथारगोन होननानै आरो बिदिनो गामियावहाय बिदिनो रायज्लायबाय रायज्लायनायफोरखौ खोनाबाय बिदिनो गिदिरफोर बे बे बासाव बे बेलेग जायगायाव थांनो जोंना बेसेबां रांखान्थि एबा फैसाफोर नांगौ जायो होननानै बे गोबां बे टेल्सफोरखौ मानेयो सोंजोबना ला खोनासंना लाबायसिरि सिरिनो बेनावहाय रांखान्थि बेखायनो बुद्धि एबा खायदा बाहायबाय बिदिनो बिस थाखा जानाय रस्थ' खारिखोमायो आरो बिदिनो अबावबा बिमाया मैगं लायनो होबा बेहाय दस थाखा बिस थाखाखौ खमाबयो बेजों लोगोसे फैसा बिदिनो जमा खालामबाय बेजों लोगोसे बेहायसे लोगो थांबाय खिनो आंजों नाथाय बे लोगोआ बुंबायथि नाव बिदि रांबो गैया ओंखायनो नों थांनो बारसिं थां होननानै बैसो जायाखै होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय नाथाय बेथ'रा गोबां गियानि साननो हानाय आरो बेजों लोगोसे सानसे समाव बियो न'निफ्राय खारखोमानो सानबाय नाथाय दा बिमाया न'आवनो थाबा थायो थाबा थायो ओंखायनो बेयो खारखोमालांनो हायासै सानसे समाव आरो नाथाय बिनि बे बिमायाहाय बाजाराव बिदिनो ओ थां हरै थांनायाव बिदिहाय ओरैनो सानसे मोनायाव बेहाय लासै लासैनो आंनि फिसा बेगावहाय गावनिनो बिदिनो ससमा बिदिनो गस्ला गांनैसो सोबाय बियो बे गस्लाखौ बानानै
थ'
बि बाय बे लेखा आरो फावटेन लानानै बियोरि बिफा ओंखारबोनानै गावनि जखांनाय सिरि सिरि बासाव गारबाय आरो बास बाखोनायाव जे जोंना बासावहाय फैसा लाबा फैसा लाग्राया बेखौ सोंबाय नों गथ' हारसिं थांगोन नामा नोंनहाय सोरबाहाय फैबावगोन नामा होननानै आरो बे गथ'आ बुंबाय
औ
आंथ' हारसिं थाङा ओंखायनो आं माबा हारसिं थांगोन जे आंनाव दायो रावबो गैथ'वा थांनो आं हारसिं थांनो बिराद लुुबैदों आंना दायो बिमायाबो आंखौ सोंबा थांनाय नङा होननानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नो बिहाय पासाव ग आरो इदिनो बे बासाव थाग्राया गोबां बिदिनो गाहला बोराय बुरिफोर दंमोन बिसोर बेखौ मिनिबायखि आयौ एथ' गथ' उन्दैयानो एफाबायदि बेरायनो सानदों ओमफाय बे गथ'आ बिदिनो थांबाय थांबाय थांबाय थांबाय आरो गथ'आ बे सिटाव गाखोनानै नाहरबाय खि गोबां जायगा समायना रमायना नुहुरबाय बेजों लोगोसे बे गथ'आ सानबायखि आं मोजां फै बेरायफैनाया मोजानायखौ आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे बेथ' गथ'आ फार्स्टावनो खोनासंना लाखानायखामोन ना बेसेबां फैसा नांगौ बेसेबां फैसा नाङा ओंखायनो बियो नननिफ्राय बे बासावनो एखे बासावनो गिदिंनानै फैफिनबाय आरो बेजों लोगोसे जों दायो बे ओंथिजों मिथियोखि बे सासे गथ'आनो एफा जे साहसि गोनां मोनबा जों मानो साहसि जानो हाया जोंबो साहसि जानांगौ ओंखायनो जों बे ओंथेजों मोनथियखि जों साहस जानो हागौ बिथाङा गोबां बिदिनो खानिफोर रोङोबा ओंथि गोनां खानि रोङोबा जानोगौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों अन्नानै आंनो फोरमायहरबा आं बिथांनिसिम गोजोननाय थागौमोन
औ आंबो माने आंनि गोसोआव मोनसे माबा दं खोथा दङ आं दा बिथांनिसिम माने बुंनो सानो आरो बे खोथाखौनो
उम
उ मोनसे जायगा माने हमनालाय सासे आबाद आबाद मावग्रा दङ आरो ना एआवहाय बिनि जिब जुनार फिसियो
होनबा बेसोर मानो जिब जुनार जाहैदों मासेया सैमा मासेया अमा
औ औ
ओमफ्राय दाना बे आबादारिआथ' आबाद मावो नालाय बेसोर जिब जुनारखौहाय एसे खामानि थिनबाय आरो खामानि थिनायजों लोगोसे खोथााबो मोनसे होननानै दोन जायनो मोजांसिन खामानि मावगोन बा जायनो खामानिखौ फोजोबगोन बियो मोनसे मोजां बान्था मोनगोन जानाय मुङा होननानै बुंबाय आरो आबादारि मानसिया हमबाय इसोर सानैआबोदा जाग्रा मुवा होननायखाय माने एसे खामानियावहाय गोसो होबाय एबा गोसो होनो सानबायबा जाग्रा मुवाखौ जाग्रा मुवानि थाखाय एसे खामानिखौ मावनो हमबाय आरो
ह
उमफखय आबादारिया मोनसे जायगायाव लांबाय बेखौ इसोरखौ खौ बुंबाय नोंसोर बे हाखौहाय एउखुजोबदो नोंसोर होननानै बे आंनियाव माबा मोनसे आबाद गायगोन नोंसोर बेखौ हेवखुरनानै दोनजोबनानै दाना मालिगा बेसोर सानैखौ थानलांबाय बिसोरनि बे खामानिनि सायाव बान्थाबो दोनखाबाय नालाय दा सानैजों मावजेनबाय आरो जेनेबा खामानिखौ मावबाय होनबा मालिकाहाय उ दसे समनि थाखाय न' फारसे आवगायलांबाय आरो बे समावनो सानैबो दसे मावबाय मावबाय ओमफफ्राय दाना सैमिाया मेंबाय उ दसेनो माने दसे मावखांनानै सैमाया मेंबाय आरो मेंनानै दसे आरो सायहायाव जिरायहोयबाय दसे थाथहोयबाय खामानिखौ मावगासिनो दं मावगासिनो दं मावगासिनो द मावै मावै माने जोबफां जाबाय आरो खामानियाबो जोब ओमफ्राय दाना सैमायाहाय बो-बोरै इबां माने बे मालिक फैनायखौ नुसनबाय आरो ना। ओमफ्राय बे समावहाय बेयो ओ अमानि खाथियाव थांनानै बुंहैबाय उम नोंथ बिराद खामानि मावबाय नों दसे सम जिरायथ'दो होननानै। दाना बेखौ माने बुरखायबाय नों दसे सम जिरायथ'दो नोङो लादो बिराद गरम बोथोर नों दसे सम रेस्ट लादो आं खामानिफोरखौ मावनानै फोजोबग्रोनोसै होननानै। बुंबाय आरो बे सैमाया। ओमफ्राय दाना अमायाबो द बिदिबालाय होननानै थाथ'बाय अमायाथ' दा मालिक फैनायखौ नुवाखै नालाय दा बे अमाया दसे साइद जाबाय आरो बे समावनो बे हा एवखुबाय थानायखौ माने एवखुबाय थानायाव सैमाया मा खालामो गावनि आगानखौ फारि फारि माने ओ दोनलांजोबाय आरो। दाना बे खामानियाथ' जोबबाय ओमबा ओमफ्राय दाना सैमानि बा सैमानिया बांसिन बे एवखुबाय थानायावहाय आगानखौ- बांसिन दङ आरो माने ओमफ्राय बेयावनो दा मालिका फैनानै उम बे जायगाखौ नायबाय एवखुबा थानाय एवखुनाय एवफुनाय जायगाखौ नायनानै दाना बे मालिका सोरनि सोरनि आगान नुखो बांसिन सैमानि आगानखौ नुबाय। ओमफफ्राय दाना सानैबो फैबाय आरो ओमफ्राय सानैखौ बुंनानै खाथियाव लेंंहरबाय सानैखौबो ओमफ्राय ओ खामानिखौ ओ खामानियाथ जोब्बाय नालाय बेनि उनावहाय मा-मा-मालिगा बुंबाय बेखौ खामानिखौथ आंङो नोंसोरथ' फोजोबबाय नाथाय सोर बांसिन मावदों आंनि बेखौ ओ बेखौबो नुखाबाय दाना बे बुंबाय
उम
बे खामानिखौथ' उम सैमायासो बांसिन मावदों होननानै। मालिकआ बुंबाय आरो दानाथ' ओ आगानाथ' सैमानिसो नालाय मालिकआ बिदि बुंबाय आरो दाना अमाया अमायाबो माने ओ
अमायाबो बुंनो साहस गैला खामानिफोरखौ। दसे दसे जिरायहैनाय नुबाय नालाय दा बेयाबो साहस गैला बुंफिनो बेयावनो दा ओमफ्राय जों बे दा बान्था मोजांखौहाय माने जाग्रा मुवा बान्थाखौहाय सैमाया बांसिन मोजांखौ मोन-मोनजायाबानो हाबाय आरो ओमफ्राय ओ बे आग्लायनायखौहाय अमाया मोनजायो आरो‌ बिदि ना। बे खोथाजोंनो जों मोनथिनो हायो जे उम जाय मानसिया इसे सालु बा बुद्धि गोनां बेसोरसो माने हा सालुनि गेजेरजों बान्थाफोरखौ मोननो हायो बा
उम
उम मोननो रोङो होननानै जों मिथियो आरो दा हमना ला बे सैमाया गावनि बुद्धिखौ बाहायबाय बिनि थाखाय ओ बिहा बान्था मोजां मोनजाबाय। ओ ओमफ्राय अमायाहाय आग्लायनाय जेरै जोङो नुदोंना सैमायाहाय ओंखाम मोनजायो अमाया गुन्दै मोनजायो बिदि होनोना जोङो। मोनसे मोनसे बाथ्रा दं होननायनि। सल'बाथा बेखौ जों माने बे बे खोथाजों जों मोनथियो आरो सैमायाव सैमायाहाय न'नि ओंखामखौ मोनजायो। अमायाहाय न'नि गुन्दैखौ मोनजायो बिदि होननानै जों मिथिनो हायो आरो। दा आं फोरमायनाया बेनो जे जोङो जेब्लायबो बुद्धि बा जों सालुखौ बाहायनांगौ सब खामानियावनो जों जाम्बा जानानै थानाङा मानो होनबा ओ जाम्बा जानानै थायोबा जोंहा खामानिया गोमायो बा जोङो ओ गोलैसोनानै थानांगौ जायो आरो मालायनि सायाव। बिदिनो माने जोङो साहसनि जायो आरो जोङो माने बुद्धिफोरखौ बाहायनांगौ आं दा नोंथांनि समाव बेखौनो फोरमायदों जे ओ बिथाङाबो जे आंनि सिगाङाव खौहाय मोजाङैनो फोरमायबाय। आंबो गोजो-गोजोननाय मोनबाय दा माने समाबो जानानै थां